हेलौ
औ हेलौ
खोनादों दा नोंथांआ
औ खोनादों
ओम होबा जों दिनै बबे आयदानि सायाव सावरायनो नोंथां बर'नि बर'नि ओंखाम ओंख्रिनि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां औ ओरैनो बुंनो थाङो बा बर'नि ओंख्रि फोरा जाहैबाय अनला सबाइ ओमफ्राय नार जि अमा बेफोरनो नङा होमबा औ दा जोंनि बर'आवथ' गोबां गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय बर'फोरजोंल' जाजाग्रा गोबां ओंख्रि दं नङा ओमफ्राय बिदिनो बर'फोरा ओ मेसेङाव जानाय गोलोम माबायाव दैज्लाङाव जानाय बायदि बायदि रोख खोमनि आबाद मावनानै जायो नङा होमबा औ ओमफ्राय नोंथाङा एसेसो बुंदो माबाखौ मोजां मोनो नोंथांमोननि गामियाव बांसिन
औ हेलौ हेलौ हेलौ